औ खोनादों ना नोंथां
औ आङो नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय ओ नोंथांजों आङो दायो ओ मा होनो ओ बर'फोरनि जे ओ बैसे गेलेनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हरनाय जादों आरोना नोंथां औ नोंथाङा दा औ बर'फोरनि गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ जों गेलेनाय होनबाथ' जोङो गोदोनि गेलेनाय जेरै जोङो काबादि गेलेनाय बिदिनो खमलायनाय गेलेनाय बेनिफ्राय बाथा गेलेनाय बेनिफ्राय ओमफ्राय जों पिटु होननानै बुङो जेरै नोङो खुबैनानै जेनेबा जेराव जेब्लासिम मोदोमाव फोनांनो हाया अब्लासिम नोङो बे पिथु गेलेनाय होननानै बुङो बिदिनो जोङो काबादि रेदि बिदिनो जोङो खमलायनाय आरो होसोलायनाय आमल दैमल बेफोरखौ जों गोदो जोङो उनदै समाव बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो नाथाय बेफोर रोखोम खेलाया गासैबो जोंनि थाखाय बियो माने ने गेलेनाय माायसे खेलाया जोंहा ओ जुदा जि खेला होनो मोननाय नङा होमबा बे खमायना दिनै अलिमपिक लेभेल नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलाव बेफोर रोखोम खेलाया जों जायगा मोनबाय थिग बिदिनो काबादियाबो नेसनेल गेम नेसनेल गेमफोराव दिनै बाहा माने दिनै जायो जों गोबां खेलाखौ गेलेबाबो गासै खेला गेलेनायानो दिनै माने गनायजाथाव खेला नंजोबामोन आरो खायसे खायसे खेलाया जोंनि थाखाय नाथाय आथिखालाव जोङो आसारि गेलेयो बिदिनो काबादि गेलेयो यो लोगोसे फुटबल बिदिनो जोङो क्रिकेट गेलेयो सौलायनाय गेलेयो जेरै बक्सिं नङा होमबा बिदिनो बेडमेनथन टिनिस आरो बिदिनो खारनाय रानिं एथलिटिक्स जेबलिं खुबैनाय जों गोबां भलिबल गेलेनाय जों गोबां खेलाखौ जों दिनै गेलेनायखौ नुयो आरो जाय गेलेनायजों ओ नोङो गाव गायनि जिउ राहाबो दा हायो नङा होनबा गोबां खेला गेलेगिरिफोरा दिनै गेलेनो गोबां साख्रि मोनलांनो हाबाय बिथांमोना गाव गावनि जिउ राहा दानो हानायखौ जों गोबां एगजामपोल होनो हायो आरो दिनै बुंन थोब्ला नाथाय जों दिनै बेखौ बुंहरनो थांला गोबां माने गेलेनायजोंबो जोङो गाव गावनि जिं राहा दानो हायो आरो आरो जोंनि बर'नि गेलेनाय बा जोङो आबसारिफोराव थिनु गावनो बेफोरो जोंनि थाखाय बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां गेलेनायमोन आरो जोङो गोबाङानो दिनै बे रखमाव मेडेल लाना फैनो हादों दिनै बर'नि जायफोरा आबसारि गेलेग्रा बिथां बक्सिं गेलेग्रा बिदिनो फुटबल गेलेग्राफोरा बर'नि मुंदांखा गेलेगिरि बिथांमोन दं बिथांमोननि मुंखौ आं दिनै मख'नो सानाखै नाथाय बिथांमोनाबो दिनै गाव गावनि जिउ राहा सुंथानो हादों आरो गेलेनायजोंनो अब्ला जों गेलेनायखौ जोङो साफ्रोमनिबो जिउआव नांगोन गेलेनाया साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा गाव गावनि देहाखौबो मोजां जोथोन लाखिनो हायो नङा होमबा जों गेलेनायजों गाव गायनि देहाया मोजां फिट थायो आरो औ
आरो नोंथाङा गेलेनो गोरोंबा माबा साख्रि बाख्रियावबो माथो ओ गेलेनाय थायोबा नोंथांखौ थाबैनो मोननायनि माने राहाबो थायो
औ नोंथाङा सैथोखौनो सोंदों जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायबो ख'था थायो नङा होमबा बेयाव नोङो मोजां गेलेग्राफोरा बेयाव नोङो गोरलैयैनो साख्रि मोनो आरो जायफोरा मोजां गेलेनायाव मेडेल नेसनेल मेल स्टेट मेडेल बा इन्टारनेसनेल मेडेल बिदि लाना फैनो हादों बिथां
औ
ओ बिथांमोनहा माने गोरलैयैनो साख्रि मोनो आरो जायफोरा रानिंखौ पास खालामबानो बियो सार्टिफिकेटखौ ओरैनो मोनखाया दानि आरो साख्रिखौ लानो हायो आरो बिथांमोनहा माने मार्कखौ बारा मोनो आरो जायफोरा सार्टिफिकेट नेसनेल गेम थायो सार्टिफिकेट मोनो बिथांमोननिया माने मारकआ प्लास जायो आरो माने प्लास जानाय माने बिथांमोना गोरलैयैनो साख्रि मोननो नायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि साख्रि मावनाय दंना खेला गेलेनानै
दङ दङ जुदि मा होनो नोंथाङा बिदि गेलेनायफोर दङ'बा माने गेलेनो गोरोंबा माने बिसोरखौ थाबैनो लानाय जायो आरो आरोना माने बेफोर साख्रि बाख्रिफोराव आरोना बिसोरो माने मोजां जायो नालाय बिसोरनि थाखाय माने गेलेनो गोरोंफोरखौ बिसोरो नागिरो बांसिनावनो माने नोंथांनाव मा दं दङ माने मा टेलेन्ट दङ बेखौ नायो नालाय जोंथ' गेलेनाय होनबाथ' जोङो माने मोनै रोखोमावहाय राननो हानाय बायदिखौनो नुनो मोनो माने मोनसेया जाहैबाय जोंना देहायारि गेलेनाय माने देहानि थाखाय माने फिजिकेलि माने गेलेनाय आरोना ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोङो ओ मा होननांगौ जाखो ब्रइन गेम होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो बेखौ जेन'बा जेरैहाय बैसोर थाबाय लुदु थाबाय जेरै चिज बेफोर थाबाय बेफोर औ बेफोरखौहाय जोङो माने सिंनि खेला आरो बायजोआरि खेला बिदि आरोना मोनसेया जाबायहाय नोङो सिङाव थानानै गेलेनाय मोनसेया बायजोआव थानानै गेलेनाय जेरै बायजोआव थानानै गेलेनाय होनोबा बायजोनि गेलेनायफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै बल फुटबल आरो बेफोरबायदि काबादि बेलेग बेलेग रोखोम नि जोङो गोबां गेलेनायखौ मोननो हायो आरो जोंनि दोरोङारि बर' नि गेलेनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो मै गिला गेलेनाय ओमफ्रायहाय अनथाइ गेलेनाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गेलेनायफोर दङ माने जेरैहाय गारि साखा गेलेनाय ओमफ्राय बिदिनो आसौ बिसौ बेफोरबायदि गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायफोर दङ आरोना जोबनानै थाङा माने जा बुंनानैबो फोजोबनो हाया बिदि गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोरा माने गोख्रोङै थायो माने नोरजिया जाया माने जेसेबांनाखि जोंनो देहानि थाखाय यहाय एक्सारसाइसफोर नांगौ बेफोरबायदि खालामनाय बायदि जायो आरोना बे फोर गेलेनायनि गेजेरजों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औ सिङाव थानानै गेलेनाय माने इसिंयारि गेम माने बैफोरो जे नोंथांनि गियानफोरखौ फेहेरनो थाखाय एबा नोंथांनि माने गियानखौहाय माने गोख्रों खालामनो थाखाय खाय हायो जोङो बैफोर गेमफोरखौ होनाय जायो औ जेरैहाय बेफोरखौ औ माने गेलेहैयोबा माने मोजां आरोना जेन'बा ओ जोंनि गियानफोरखौ फेहेर होनो
सिङाव गेलेनाय जायो नङा होनबा अ
औ नोंथां खोनादों
जोङो गोबां गेलेनायजों जेरै जाफुंसारनाय मानसि जानायखौबो जों नुदों नोंथाङा खोनादों ना औ जों जोंनि ओनसोल ओनसोलाव गोबां बिदिनो जाफुंसार जादों आरो जोंनि न'खर गुरियावनो आरो जोंनि न'नि मानसि जाय बिथांमोना दिनै आर्सारि गेलेदोंमोन। बिथांमोना दिनै बि एस सिफ एस एस बि आसाम रायफल बेफोर रखमाव बिथांमोनहा दिनै माने ओ साख्रि जब मोनबाय आरो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै पुलिसाव मोनबाय सोरबा रेलवे बिदिनो सोरबा ओ पुलिसाव रेलवे पुलिस बिदिनो सोरबा ओ सिम्पोल पुलिस जायफोरा कनस्टेबोल बेफोर रखमाव बिथांमोनहा साख्रि मावनानै जेरै जैग्यथा जानानै थाबाय आरो। आरो बिदिनो जोङो नुबावदों जोङो ओ गोबां गेलेगिरि बिथांमोना दिनै नाजाबाय थादों आरो फरायनायजों लोगोसे जोङो दिप्ल'माबो लानो हानांगोन मानोना जोंनि ओनसोलाव स्पर्टस कतायाव फरायनाया जोबोर खम नङा होमबा? स्पर्टस कथायाव फरायनानैबो जोङो गोबां गोरलैयैनो साख्रि लानो हायो जायखौ जोङो अफ फिजिकेल इडुकेसन होनना बुङो बि पि ओ बि पि इ दैदिरगिरिखौ जों लानो हायोबा गोरलैयैनो जों थाब स्पर्टस खथायाव जों साख्रि मोननो हायो आरो बेफोर समखौबो जोङो जोंनि नाजानांगोन जोंनि मानसिफोरा जेनेबा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानांगोन गेलेनायजों जों गोबां जिउ राहा दानो हायो आरो बेयो माने सैथो खोथा आरो थारमाने देहायाबो मोजां थागोन आरो लोगोसे जोङो। फरायनायजोंखौबो जों लांफाबाय थायोब्ला जोङो सानसे नङा सानसे जोङो जाफुंसार हैनो हा यो गेलेनायजोंबो आरो गासैनिबो मानसिनाव नोंथाङा बुंलांबाय जे गेलेनाया जेनेबा बायजोनि गेलेनाय आरो इसिंनि गेलेनाय होननानै बुङो नङा होमबा जोङो जायखौ जोङो चियेस गेलेनाय होननानै बुङो नङा होमबा बे गेलेनाया जेरै गावनि ब्रइेनजों गेलेनाय नङा होमबा उन्दै उन्दै गथ' नानै माने फ्रेन्सनि माने एसे गेलेनानै गोबां एवार्ड मोननायबो जों नुबोदों नङा होमबा बिथांमोननि गेलनाय नाजानाय जेरै सय बोसोरनि खात बोसोरनि मानसिफ्रानो दिनै गोबां टेलेन्टखौ देखायनो हायो चेस गेलेनानै बेयो मोनसे इसिङारि गेलेनाय आरो बेबेननि गेलेनाय आरो बेखौ नोङो गासै मानसियानो हाजोबा आरो बेखौ नाथाय बाहेरायाव खारनाय गेलेनायखौ खारनाय बारानायखौ गासै मानसियानो गेलेनो हायो। नाथाय बै इसिं गेलेनाय सेस गेलेनायखौ गासै मानसियानो हाजोबा बेयो सैथो खोथा नोंथां औ आरो जोङो जाफुंसारनिबो जोङो गोबां होलां बिदिन्थि होलांबाय नोंथाङाबो आंबो आरो जोङो बिदिनो बर'नि गेलेनायाथ' खमलायनायखौनो गोदो गिला गेलेनाय खमलायनायानो गाहायमोन नङा नोंथां औ जों बि आरो गोबां खेलाखौ जोङो गेलेबावो दिनै जोङो बुंनानै फोरमायनो हाया अब्ला नोंथांमोना समाबो लावदो जोंनि सावरायनांगौखो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।